औ नोंथां औ नोंथां औ खोनादों दे
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय दे नोंथां।
ओं गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि बा गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै थाबाय।
औ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिमबो ओ जासिहरनाय जाबाय।
ओमफ्राय नोंथां आंजों माबाफोर सावरायनो साननानै फन हरनाय जादोंमोन नामा?
औ नोंथां आङो ओ नोंथांजों ओ जे मागो बा बैसागु बेनि बागै आं नोंथांजों सावरायनो होननानै ओ फन थुनाय जादोंमोन नों थां नोंथाङा आंनो ओ मागोनि बागै नोंथाङा आंनो एसे गुवारै फोरमायना होनो हाग्रोगोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोंहा जे मागो होनोब्ला मागोआदि मोनसे फोरबो आरो ना नोंथां दानजों लोगोसे मोनसे फोरबो होनना जों बुंनो हायो। बे मागो फोरबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि फोरबो जाय फोरबोखौ जोङो एंगार हाया आरोना नोंथां बर'फोरा।
औ नोंथां औ।
औ मागो फोरबोखौ माब्ला खुङो होनना बुङोब्ला जोंहा ओ जानुवारि दाननि गेजेर समनिफ्राय बा जोङो पुष दाननि जोबथा साननिफ्रायनो जोंहा मागोखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो जोङो मागो खुंनायखौ माबोरै खुङो होनोब्ला जोंहा मागोखौहाय गिबि सानाव बा पुष दाननि जोबथा सानखालि जोंहा माबायदि फालियो जे जोंहा फेलांगुर लुनानै बा ओ न' लुनानैहाय जोङो फालिनाय जायो जेरै फेलागुर खौ जोङो माजों बानाय होनोबा औवा जिगाब आरो नारा बिबदिसो जोंहा बानायनाय जायो आरो बे फेेलागुरखौ जोङो मोनथाम रोखोमनि बानायो। बे मोनथाम रोखोमनि खालामनाय फेलांगुरखौ जोङो माने मोनथाम खालामनाय जायो आरो ना। बे बेलांगुरखौ जोङो गुबुन गुबुन मुं होयो जेरै बे राजा रानि आरो रायखस बे मोनथाम मुं होनाय जायो। बिदिनो राजा रानिखौ खाथि खाथि दोनो आरो रायखसखौ इसे जानगाराव दोननाय जायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो बेलांगुरजों लोगोसे मोनसे न'सा लुफायो जाय न'साखौ जोङो औवा आरो नाराबा जिगाबजों जोंहा लुनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा बे खौ सावनो थाखाय गामिनि सेंग्राफोरा बा ओ गथ' गथाय जमा लोगो नांनानै लुयो आरोना बिदिनो बेखौ सावनो थाखाय जोंहा हराव जमा जायो। जमा जानायाव जोंहा मा लावखार ओंखाम जानायबो जायो आरोना लावखार ओंखाम जा खांनानै बिदिनो रंजाखांनानै ओ अखानायै फुंनि थाम रिंगा बा ब्रै रिंगा बेखिनि समावहाय जोंहा मा दुगैस्रां लोबस्रां बे हर समावनो आरोना रावबो नुयि समावनो दुगैस्रां लोबस्रां जोङो बेलांगुरखौ सावनाय जायो आरो। बे हर समावनो दुगैयोब्ला जोंहा मोनसे फोथायनाय दं दि बिदि ओ दाउखा नुयैबा रावबो नुयै दुगैयोबा जोंहा देहाया गोख्रों आरो अलसिया जाया होनना जों फोरमायो बा फोथायो आरो। ओ जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ बे समावहायथ' जोंहा फुस दान। बा मागो दान बे समावहाय जोंहा मा जायो जोबोर गोजांनाय बोथोर। जाय बोथोरा जोंहा गोजां बोथोरनि नांफुनाय गेजेर आरो जेरावहाय जोंहा बयबो ओ कम्बलफोर जुमोब्लाबो जोंहा गोजांनाया खारनोनो नागिरा। बे समाव जोङो दुगैनानै बे बेलांगुरखौ सावनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा बेजों लोगोसे मा बे जोबथा सानखालि बा फुस दाननि जोबथा सानखालि बयनिबो बर'फोरनि न'खराव जोङो। दुम दुम दाम दाम फिथा देनायनि जोङो सोदोबफोरखौ रिंखांनाय बा खोनानाय मोनगोन आरो जोंहा मा माइब्रा माइरंनिफ्राय जोंहा फिथा देनाय जायो जेरैहाय जोङो माइब्रा माइरंखौ सुना लाग्रोनानै सोमनानै बेखौ उनाव बोखांनानै दैखौ फसरनानै ओ उलार गाहेनजों देनाय जायो नङाब्ला जोंहा दिंखिजोंबो देनाय जायो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला मा मा फिथा सावो होनोब्ला जों मागो समावहाय ओ एनथाब, सिथाव बिदिनो लारुबो खालामनाय जायो ओमफ्रायहाय जोंहा लावदुम फिथा बिदिनो हासुं फिथाफोरखौ जों सावनाय जायो। बेजों लोगोसे सौरायबो एवनाय जायो आरो जोंहा गिबियावनो मा खालामो जे सावनाय फिथा आरो एवनाय सौरखौ जोङो मोसौफोरनो बावग्रोनाय जायो। जोंहा जोंनि ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा जोंनि समाजाव मा फोथायनाय दं मोसौखौ जोंहा न'खरनि माइनावबा बिमा होनना जोङो फोथायनाय दं आरो बेजों लोगोसे नख रुंसारि जालांनायफोरनो मा खालामो बे फिथा सौराइखौ जोंहा गिबियनो बावग्रोयो बेनि उनावसो जोङो जानाय जायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ जे मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो। जोंहा बुंनो थांला बे मागोफोरबो जों मोनसे सोमोन्दो लाखिनानैहाय न'खराव जेसेबांखि फिथाइ थायग्रा बिफां लाइफांफोर दङ बे बिफां लाइफांफोराव जों मा खालामो जिगाब बा जोङो थाराय बे थारायखौ जोङो दिरुं बानायनानैहाय बे बिफां लाइफांफोराव खानाय जायो। जोंहा मोनसे फोथायनाय दंदि बे बिफां लाइफांखौ बेफोरबायदि खालामना खायोब्ला जोंहा बांसिन मुलाम्फानि फिथाइखौ जोङो मोननो हागोन होनना जोंहा गोदो गोदै आजौ आजौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा खालामबावो बे मागोआव फिथा सौरायसा संनायखौहाय जानो थाखाय न'खरनि बाय बाहागि बा गामिनि आलासि दुमसि बेफोरखौ जोङो लिंनानैहाय ज' ज' खौसेयैहाय जोङो बे फिसा लोंनाय फिथा जाव जानायनि हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो नोंथां। जोंहा बुंनो थाङोब्ला बे मागो दानखौ मा समाव फालियो होनोब्लाथाय जोंहा जे जोंहा आबाद मावनानै मोनखांनाय जे फिथाइ बे फिथाइखौ न'आव लाबोखांनानै उनावहाय बे मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो ।बे मागो फोरबोखौ जोङो फालिनो नायावहाय स्नि साननिम जों फालिनाय जायो ।जेरैहाय जोङो मागो फोरबोआव ओ बा आबाद मावनायखौ जों बुंनो थाङोब्ला जोङो जुन जुलाइ बे दानाव आबाद मावनानै इंराजि केलेन्डारनि जुन जुलाइआव आबाद मावनानै जों बेखौ नभेम्बर डिसेम्बर दानावहाय मोनहैनाय जायो। बे दानाव मोनखांनायनि उनावनो जोंहा माने बे समावहाय जोंहा जेनिबो आंखाल गैया जानाय लोंनायनि आंखाल गैयिनि थाखाय खायनो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां ।जोंहा बुंनो थाङो ब्ला जोंनि जे बर'नि जे केलेनडार बे केलेनडारावहाय जोंहा ओ बैस जेट आसार बेफोरबायदिनि मोनसे जोंहा दानफोर दं बे दानफोरनि गेजेरावनो मागो दानाबो मोनसे आरो। बेबायदिनो जोंहा मागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरो गामिफोरावहाय मा बे मागो फोरबोनि मुङावहाय माखासे दोरोङारि खेला गेलेनायफोरखौ जों होनायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो मा खेला होनना बुङोब्ला दिरुंबोनाय खमलायनाय, गिला गेलेनाय, बाथा गेलेनाय, खारनाय, बारनाय बायदिसिना खेला दुलाखौ जोंहा बे मागो फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गेलेनाय जायो आरो नोंथां। बेनोसै नोंथां जोंनि ओनसोलाव मागो फोरबो फालिनायनि जे नोंथांजों फोरमायथिनाय खोनादों ना नोंथां औ नोंथाङा नोंथाङाबो आंनो जे जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि फोरबो बा जोंनि मोनसे बर'फोरनि फोरबो जाय फोरबो गुबनि मुङानो जाबाय बैसागो फोरबो। बे फोरबोनि बागै नोंथाङा फोरमायथिना होनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै खुंनाय जायो?
औ नोंथां। दा बुंनो थाङोबा जोंना बैसागो बैसागो फोरबोआ जोंनि बर'नि ओ बयनिख्रुइ देरसिन फोरबो हिसाबै जों फालिनाय जायो ओ जोंहा बेखौ बोसोर गोदान हिसाबैबो फालिनाय जायो दा बुंनो थाङोबा जोङो बे खौ ओ मोननै बाहागोआव राननानै जों फालिनाय जायो जेरैहाय जोङो मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो जोंहा मोसौखौबो गोबां सनमान होयो बा ओ न'नि माइनाव हिसाबै जोङो मानियो बा बयबो फालियो आरो बेबायदिनो मोसौ बैसागो ओ जानायनि सिगांनो जोंहा सानसे सिगांनो जोङो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ नागिरनानै थाग थियारि खालामना लाखायो आरो बेबायदिनो जोंहा राइडें दिगिलिटि बेबायदिनो हाइजें अ हालदै ओमफाय लाव फान्थाव बेबायदिबो मुवा बेसाद बा मैगं थाइगं खौ नांगौ जायो आरो बेनि थाखायनो जोङो बे सानसे सिगांनो जोङो नागिरथिंनानै जों बेखौ थाग थियारि खालामनानै लाखायो आरो बेबायदिनो अखा नायै जोंहा जेब्ला मोसौ बैसागो फालिगोन अब्ला बै दिनखालि जोंहा फुङावनो सिखारनानै मोखां सुनानै ओ जोङो मैगं खौ हानानै लागोन आरो जेरैहाय लाव फिथाइखौ हानानै ओमफ्राय हालदै ओमफ्राय बे फान्थाव बेफोरबायदिखौ हानानै जोङो मोनसे ओ थेंगलफोर बायदि बा खाथिफोर बायदि औवानि जिरनानै लानानै बेयाव जोङो माला सुनानै लागोन बेबायदिनो जोङो बे मालाखौ बाराद्रायबो सुवा जोङो ओरैनो न' हिसाब लानानै बा एसे बांद्राय बांसिन खालामनानै जोङो सुनाय जागोन आरो थिग बेबायदिनो दाइनथा बा जिथा बेबायदि सुनानै लागोन जोङो ओ बेबायदि सुना लाखांनायनि उनाव जोंहा हांगारनिबो गोनांथि जायो जोङो गोद गोदोनि दिनाव हांगारखौ जों टर्स बेटारि ओ बेबायदिनो ओ साराय खिथु बा थौ खिथुनिफ्राय हल'नानै जोङो साबाय हांगारखौ दिहुननाय जायोमोन आरो बेबायदि बिदिनो मोनसे खुरै बा खागज बा प्लास्टिकफोरावथ' बेबायदिनो मोजां हल'नानै लानानै जोङो थाव गुबै बा थाव गोथांजों जाग्रा थाव गोथांखौ जोङो बेयाव लखब देरनानै जोङो मिस मिस नाग्लिनानै बेखौ गोरा कालार हिसाबै बाहायो आरो बेबायदिनो औवा हाथाइनि मोनथाम ओ गुसुं गुसुं हास'ना लानानै जोंहा बिबार महरनि खालामो बेबायदिनो खालामखांनायनि उनाव जोंहा मोसौनि आसुगुर आरो गंफोराव जोङो थाव गुबै फोनग्रोना होयो बेनि उनाव जोंहा जा बिबार महर मेगन हास'नानै खाथाबना लानाय बेयाव जों हांगाराव फुनै फुनै जोङो मोसौनियाव गाब फोनगोन आरो बेबायदिनो बिबार महरनि फाख्रा सिख्रा ओ गासिबावबो ओ मोसौ नाव फोननानै होयो जोंहा माब्रै दङ मा बयनावबो फोनजोबो आरो बेखौ गासिबो होनजोबनानै जोङो दैमा बा फुख्रिफोराव ओ थुखैनो लाङो आरो बेबायदिनो गामि गामि बयबो बयबो न'खरफ्रानो ओ बेबायदि थुखैनो लाङो आरो बेबायदिनो थुखैनो लांनाय समाव जोंहा बयबो ओ मिथिगौ मोनसे जोंहा खुगा मेथाइ दङ बेखौ बयबो रोजाब रोजाब मोसौखौ थुखैनाय जायो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बेफोरबायदि ओ रोजाबनानै बयबो जोंहा मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो जोंहा बै दिनखालि जोंहा बे मोसौफोरखौ गोजाम दिरुंजों खानाय जाया बै दिनखालि जोंहा उदां फोथार बा बबेबा मोनसे लांदां जायगाफोराव खुलायै हगारना होनाय जायो आरो ओमफ्राय जोंहा जिखुनु माला सुनाय बेखौ जों गावजों गाव सोलायलायनानै जोङो न'आव लाना होयो आरो बे न'आव लाना फैनायखौ जोङो मोनफ्रोमबो न'नि उखुमाव जोङो थेबनानै मोननै मोननैहाय थेबनानै होनाय जायो आरो जोंहा बेबायदिनो गलियावबो थेबनानै होयो आरो बेबायदिनो अखा नायै जोंहा अखानायनायै माने नोंथां जोंहा जेब्ला मोनासि बा खानो सम जायो अब्ला जोङो दिरुं गोदान गोदान लाबोनानै जोङो बे दिरुंखौ बाथौआव मोजाङै बावउनानै जोङो बे दिरुं गोदानजों मोसौफोरखौ खानानै दोनो आरो थिग बेबायदिनो अखानाय जोंहा बेबायदिनो ओ बोर बोर बिनाय बा बोर लानायनायनि सम बिमा बिफा बिबौ बेबायदिनो गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनानै बेबायदिनो बोर सारस्रिलायो ओमफ्राय जोंहा गामियावनो बाथौ मन्दिर थायो बे बाथौ मन्दिराव जोंहा ओ बयबो आर'ज गाबहैयो कि थांनाय बोसोरफोरनि बायदि जोंखौ बे बोसोरावबो मोजाङै मोजां थानो हाहोथों बा जेबो जायालासिनो थांनानै थानो हाथों बेफोरबायदि जोंहा आर'ज गाबो आरो बेनि थिग अखानायैनो जोंहा ओ गोखा गोखै जानायनि जोंहा मोनसे नेम दङ बे नेमखौ जोंहा बावनो हाया ओ बेहायबो मोनसे ओ गोथौ ओ मोनसे ओ नेम हाबनानै दङ जोंहा बेखौ हाजो बा हाग्रा बंग्रानिफ्राय गोबां मैगं खांनानै जेरै एक स'था एकथा गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि खांनानै जोङो अमा बेदर बायदिसिनाजों जानाय दंमोन आरो नाथाय दानि दिनाव जोंहा एकस' एकथा नागिरनो हानाय गोहो गैला बेनि थाखायनो जोङो थेवबो फुंखा लाफा सायख'